औ औ खोना दोंना नोंथां
अ खोनादो दे
नोंथांङा मा खालामदों दा
हो हो
नोंथांङा मा खालामदों होनदों दा बोर
दुब्लिबारिनि
हाग्रा फुदों
हाग्रा फुदो
औ नोंथांङा उम‌ उम नोंथांङा खेथि मावो ओमबा ना
उम खेथि मावो भिन्दि खेथि मावदो
भिन्दि
ओं
भिन्दि खेथि मावदो नोंथांङा होमबा नोंथांङा ओमफ्राय बुंना होदो जेनबा भिन्दिखौ माबोरै मावबोयो फार्स्टनिफ्राय
भिन्दिखौ मावनो जोबोद गोरलै मानो होनोबा भिन्दि खेथिया ओ जेनेबा ट्रेक्टरजों हाखो एवग्रना लानांगौ दुफु दुफुनो ओमफ्राय बाथि बोनानै भिन्दिखौ गरफा गरफा गारना होनांगौ आरो मा गोदो भिन्दिखौ फोयोमोन दा फोला आरो जेनेबा दा गायोसो आरो गरसे गरसे लारि लारि थारमाने बिदि गायोबा जुदि खानायाव बिराद मोजां जायो आरो मानो होनबा लाइन गायोबा जुदि नोंङो लाइनै खालामबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय बिदि फैयोबा जुदि बिराद खस्थ' जायो जेनेबा बिनि बिलाइआ जोयो आरो
जोनायनि थाखाय खस्थ' मोनो आरो
माने गोदान गोजान बिदि एसे गेप्स खालामनानै लारि खालामना गायनाय जायोैग ना होमबा
ओ
माने एसे गोजान गोजान बिदिनो सिन बानायनानै गायनाय जायो होमबाना
ओं गायनाय जायो
ओमफ्राय जेनेबा दा नोंथांनि खेथिया ओमफ्राय फिथाइ होबाय नामा जेनेबा फिथाइ थाहबाय
जोंहानि भिन्दियाथ' हासार एसे होनानै बाथि बोनानै होनाय नालाय ओमफ्राय हासार सारना होनानै थाब खोनानै होदों आरो भिन्दिखौ थाब खोना होनानै ओमफाय हासारा बेसेबांबा मोजां नांखादों आरो नांनानै दा भिन्दिया बेसेबांबा मोजां जाबोखादों आरो बिफाङानो बेसेबां गिदिर गिदिर जादों ओमफफ्राय बिबार बारदों आरो दासो बिबार बारनाय ओमफ्राय खेबनै खेब थामसो खाजाबाय होनोमबाबो बुरजा ओंखाराखै आरो इसे इसे ओंखारदों मानो होनबा गासैबो जाजोबाखै नालाय जेनेबा एबा फारस थायनायफोरा खाजाबाय आरो ओरैनो फाललासेसो खाजाबाय
उम
फाननो लांदो आरो फारलासे ओंखारनायखौबो सल्लिसथा माबा दुइस' फारला मोनदो आरो ओमफ्राय दासो फार्स्ट थायनाय नालाय ओं दुइस' फारला दङ जेनेबा जों जिरायनानै फानोब्ला जुदि जों एसे दाम मोनो आरो जेनेबा जिरायना फानना फानोबा जुदि सुनायावबो एसे बारा थाङो आरो प्लाटिकबो हरनांगौ जाहैयो
उम
ओंखायनो फायखारिनो हरनाया साबसिन जायो आरो
उम
जेनेबा बिसाबोथ' प्लास्टिक थाङो नालाय सुनानै फाननाय जायो
उम
ओंखायनो जों निजेनि न'खरनि
उम
खाय जोङो फाइकनो बांसिन हरनाय जायो आरो
ओमफ्राय आबाद भिन्दि आबादखौथ' थ' नोंथाङा मावबाय नोंथाङा बेनि बागै मोजाङै मिथिखागो ओमफ्राय नोंथाङा माइ आबादफोरनि बागै मिथिगौ नामा माइ आबादफोरखौ माबोदि मावो माबायसा खालामो बेखौ फोरमायना होदो
उम माइ आबादखौथ' जों मावाबा थानोनो हायाना माइ आबादखौथ' जों बिराद बोसोरफ्रामबो गायनांगौ जाहैयो माखो जागोन गायाबा जेनेबा माइ आबाद बो बिदिनो फार्स्टआव ट्रेक्टरजों होना लाग्रोबाय होना लानानै ओमफ्राय बिदिनो आलिफोरफोरखौ दानग्रोबाय दाननानै हाग्राखौ सेवनो होबाय साननै सानथामसो
औ
सेवनो होनानै ओमफ्राय हाग्राया सेवोबा जुदि जोङो क्टरजों होनाय नालाय दानियाथ' दुल दुल जाखायोना
उम
आलिखौ खोना होबाय आलिखौ खोनानै जोङो ट्रेक्टर लिंहरनानै जोङो ओ माबायो एवनो होनो होयो आरो जों खोथियाखौ फुना लाखानानै दिनै बायदि खोथियाखौ फुबाय ओमफ्राय आरो ट्रेक्टरखौ गाबोननो गायनो लागा खालि एनो एवहोबाय आरो एवनानै जोङो ओमफ्राय इयावनो हाजिरा खामला लानानै जोङो बांसिनानो गायनाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो इदिनो न'खर न'खर थांनानै जों फाला गायलाय लायोमोन आरो जेनेबा नों न'खराव थांनानै हैग्रोयो सोरहाबा फास्ट गायोबा जुदि बेयाव थांना हैयो बा आरो जोंनावबो फैनांलायबाय जोंहा गायबा बिदियावनो जोङो दसजोन बार'जोन सुद्द' जोनसो जायोमोन आरो
उम
गायनाया ओमफ्राय दाथ' हाजिरा गोजानो बांसिन गायो औ सावरि बादालि जानाय नङा जों गायलायलायो आरो बिदिनो जेनेबा नों जों गायना हैबा गथ' गायफैनांगौ बायथ' जाया होमबा
ओइ
गा गावसोरबोथ' गायफैनांगौ बायथ' जागोन जों थांना हैबाय नालाय बिदिनो फाल्ला बदल गायलाय लायोमोन आरो गोदो दाथ' गोदोनि बायदिनो गैला हाजिरा लानानैसो गायनाय जायो हाजिरा थिखा हैयो
सोर बेसेबां बिदि मावबाय थानो जेनेबा फैसानि मुगा जाबाय
उम फैसानि कम्पिउटार मुगा जाबाय
उम आबादा खैदिनसो थानानै माइ आबादा जेनेबा हाजानाय जायो माबैसा ओंखारनाय जायो
जों खैदिनखो माने आंबो हिनजाव मानसि जाहैबायना थाल लास्लाबबाय थानो हाया आराय मास मोननै आधाफोराव हाजायो आरो
औ
बे
थाब ओंखारो ना
थाब ओंखारो आगस आघन मासलागै जाहैसिगोन हाजासिगोन दा गायनाया बिदि आरो
ओमफ्राय नोंथाङा आरोबाव हाइजें हाइजेंखौ मिथिगोन नङा होमबा
आइजेंखौथ' जों अ
मिथियोना मिथिया हायजें नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायना होदो जेनेबा खेथि मावो होमबा नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायना होदो होमबा हाइजेंखौ माबायसा खेथि मावो
हाइजेंखौ खेथि माव-मावनाया जेनेबा बिदिनो ओ बिखोबो फार्स्टआव थाब खोना लाग्रोनांगौ आरो
उम
हेल'
ओमफ्राय खोनादो खोनादो बुं
हेल' अ थाब खोना लाग्रोनांगौ आरो थाब खोना लानानै नोङो ओ ओ हाइजेंखो बो माबा थाब बोनानै गायना होनांगौ आरो गोजौ जानांगौ आरो हाइजें गायनाया
उम
गोजौ जायोबा जुदि हाइजेंआ थामाने ब्लाइट नांनो गोरलै नालाय ओ दै लोमोबा जुदि बिलाइआ रानसाबजोबनानै थैलाङो आरो हासार गोबोर हासार होनानै थाब खोनानै गायनांगौ आरो खोनाद
खोनादो खोनादो ओमफ्राय ओ
आं खायसेखो नुदो जेनेबा मायबा मायबि इदिनो ओ जेरै बेसर साख्लि इफोरखो खोबना होयो मानि थाखाय होयो
उम जेनेबा बै बेसर साख्लि होनाया ओरैबायदि आरो जेनेबा बे बेस र सा ओ हाग्राया हाग्रानि थाखाय होयो आरो हाग्राया थामाने ओ बेसर बायदिसिना साख्लि दुन्दिया साख्लि होयोबा जु दि हाग्राया बै हाइजेंखो साग्लोबनो हाया थामाने खोबसिनजोबना लायो नालाय बै हाग्राया रजवा आरो रजयैनि थाखाय होयो आरो
उम ओमबा ओजोंहाय हाइजेङाबो हासार मोनबाय हाग्राबो रजला मोजां जायो होमबाना
औ मोजां जायो
ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायना होदो जेनेबा हाइजें आबादखौथ नोंथाङा मोजाङैनो मिथिबाय ओमफ्राय आरो थास थासनि आबाद खो मिथियोना नोंथाङा
थासनि आबादखौबो मिथियो जोंहा न'खरानो खेथि मावखायो नालाय
अ होमबा एसे फोरमायना होदो नोंथाङा थास आबादनि बागै माबैसा मावो थास आबादखो
बिदिनो हाइजें बायदिनो गायनांगौ आरो जेनेबा गोबोर हासारफोर एसे होनानै ओमफ्राय इदिनो हाइजे बिदिनो थासखौबो गायना हो गायना दोननांगौ गाय थाब खोनानै गायनानै इदिनो बेसर साख्लि बा दुन्दिया साख्लि बा जिगाब होनानै
उम
होना दोननांगौ आरो होना दोनोबा जुदि हाग्राया रजनो हाया नालाय बेसेबांबा मोजां जाखायो आरो ओमफाय नोङो
उम
दाथ दैज्लां दिन नालाय बिसोरो थासआ मो मोजाङै ग्लब ग्लब जाबा बिबारा थाब बारो आरो
उम
बिबारा थाब बारोबा जों बिबारखौबो जों फाननो मोनलायबाय थासनि खेथियाबो लाब दं आरो मानो होनबा आगोथिया गायनो हायोबा जुदि बिबाराव मोनो थारमाने आगोथिया ओंखारनाय बिबारा जोबोद दाम जायो आरो मानो होनबा मुथासेयावनो त्रिस थाखा गाहाम फानदो जोंनियाव
त्रिस थाखा मानि
बिसथाखा त्रिसथाखा दाबो बिस थाखायानो दङ
अ
मानो होमबा बिबारावबो फैसा मोनो आरो थास खेथियावबो
उम लाब फैयो होमबा न थास मावोबाबो
थास मावबाबो लाब फैयो
उम बिबारावनो मुलाम्फाया फैयोना फैया
हो बिबारावनो मुलाम्फाया फैना फैया?
बिबारावनो मुलाम्फाया एसे फैफ्रामो आरो।
औ।
मानो होनोबा जों बिबारखौबो
उम अ
दे
बिबारखो मा खामो?
बिबारखौ जोङो ओ न'वाव फार्सनो बारनायखो जोङो न'वाव जाग्रोयो न'वाव जाखांनायनि उनाव जोंङो दानो अहाबा फाननाय जायो आरो
औ नोंथाङा जानो गोथाव मोनो होमबाय थास' बिबारखौ?
जानो गोथाव मोनो बेदरफोरजों आरो खांख्राइजों जाबा बेसेबांबा गोथाव जायो आरो।
ओमफ्राय नोंथाङा थास' बिबारखौ माबैसा सङो एखो मिथिगो होमबाना? हमफानाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो होमबा नोंथां थास' बिबारफोर संङो माबैसा गोथाव जायो
थास' बिबारखौ जों सङोबा जुदि ओरैबायदि आरो। जेनेबा थास' बिबारखो जोङो दैजों ग्लब ग्लब ग्लब रुग्रोबाय। रुनानै जों मोनजासे रुग्रोबाय आरो बेसेबा गोबाव रुनांगौ आरो रुना बे माबायोबा जुदि मोजांसिन जायो आरो मानो माना आरो मानो होनोब्ला जोङो रुनानै जोङो बानलु देना होबाय रं संख्रि होखाजोबनांगौ आरो। बेनिफ्राय नोङो जुदि ना बेदरफोर होयोबा जुदि जों बेखौ एवफ्रामनानै थास' बिबारखौ होयो इखो सानानै थास'फोरखौ सानानै बे ना बेदर एवनायखौ